औ नोंथा
नोंथांजों दसे बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ दे जों दोनै बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनि।
औ जागोन दे। नोंथाङा दे सोंलाय।
बर'फोरा आ गाहायै मा माखो गानो? नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों दखना गामसा बेखौनो बुंनो हायो जेरै हिनजाव माहारिया ओ दखना गानो आ रो हौवाफोरा गामसा गानो आरो ओमफायो बिदिनो जोंनि बर हारिनि गाहाय गाननाय जोमनाया दखनायानो। बे दखनाखौ जोङो ओ गोरोंफोरा माने खायफाया रोङो खायफाया रोङा आरोना माने खाय फाया बे दखनाखौ दानानै गावनो गानो आरो खायफाया रोङा ओमफाय बे जाय दखना दानो रोङो बियो माने दखनाखौ गावनो गाननो था खाय दायो। गावनि नांगौ बायदियै ओ गाव फसायनाय माने आग गर बायदि बायदि आगर बाय दि बायदि गाब गाहोनानै दखनाखौ दानानै गानो आरो ओमफायो गाव दा नानै गाननायनि अनगायैबो बियो खस थ खालामनानै दखना आरि दानानै गुबुननोबो फाननो फानो आरो आरो जों बर फोरा दखनाखौनो गान्नानै थायो। हौवासाफोर गाम सा गानो बे हौवाफोर गानाय गामसा खौबो ओ बे बर' आइजोआनो दानानै होयो आरो
अ अ
बायदि बायदि खालार गोजा, गोथां इदिनो बायदि बायदि गाबनि गामसा गा दानाय जायो गामसायाव बांसिन आगर होनायखौबो आगर होनायखौ नुनो मोन ना दैयावहाय माने साइद साइद जिं जिङावहाय बेलेग खालार माने गोथां गामसाफोरा गोथाङा बिनि रुगुं रुगुङाव मालाबा गुफुर गाब गानानै होयो। बेफोरबायदि खालामनानै बर' गावसोरनो गावनि गान्नाय जोमनायखौ दिहुन्नानै लायो आरो नोंथाङाबो माबा फोर बुंनो सानगोन नामा?
औ आंनि आंनि मिथिनायावब्ला जोहा मा होनो बर'नि जि दखना बे दखनाखो मोन्नै बाहागोआव रानदों जानांगौ मोनसेया जाहैबाय लांगा दख खना आरो मोन मोनसेया जाहैबाय अग्रं दखना। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि नो बे दखनाखो बर' आइजोफोरा नआवनो दानानै लायो। गावनि आखाइजोंनो दाननानै गानो जोमो। आरो बेयावहाय बे दखनायाव बर'फ फोरा मिथिंगानि गुबुन गुबुन जि नुथाइफोर बे नुथाइफोरखोनो जेरै उम आगर महर होयो। जेरै दिंखिया, दिंखिया आगर बेबायदिनो जिनज्रि आग ग आरो बे खनायाव बर'फोरा गोबां फिथाइ सामथाइ बिबार आरो जिब जुनारनि महर होयो आरो। जिब जुनार माम-ओमाम जेरै दिंखिया आरो दैग खांख्रिखला मखर दमा। खासेउ बिख्लो आरो जिब जुनारखो लानानैबो एरो जेरै मावाउजि आफा आरो सेसा सेसा नियब बाम दाावरायाइ मोख्रेब आरो दाउब गद' बेबायदि आगर होनानै द खना दायो आरो बर'फोरा आरो बर' फोरा द'खना एबा दखना एबा गामसा जिखुनु गाहायै मोन बा गाबखौ बाहायो आरो
औ औ बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा मा गाब
औ। बुंनो हागोन बे गाबफोरा जाहैबाय जोहा जेरै गोजा गोथां गुफुर गोमो आरो गोसोम बे मोन बा गाबखौ बर'फोरा गाहायै गोदो गोदायनिफायनो बाहायो आरो बां सिन बे मोनबा गाबखौ बरफोरा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
माबाफोर
बेनि अनगायैबो बे मोनबा गाब बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गाबखौबो बाहायो नाथाय बे मोनबा गाब खौ बिसोरो बांसिन बाहायो आरो बर'फोरा बां सिन बाहायो आरो गामसानि बेलायाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गासैबो गामसायाव नङा बबेबा बबेबा गामसायाव जोङो हाजो आगर होनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो हाजो आगर दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर
बिनि अनगायै माने बे नोंथाङा जा जा बुंलांदों बेफोर आगरनि अनगायैबो माने जों आरो गुबुन आगरफोर मोनबावो नामा? जेरै हा टरकि
ग्रह फोरजों सो थानाय आगरखौ जोङो मोननो हायो, औ
औ औ।
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बे ग्रहफोरनि आगरनि बादै एसे?
ग्रहफोरनि आगर बुङोब्ला जोङो हाथरखि आगर मोननो हायो । आरो बिदिनो गोबां आगर दङ । आं नामफोरखौ बावबाय आरोना नोंथां ।
औ औ जेरै हाथरखि अखाफोर सान बेफोरनो गाहाय जानांगौ नोंथां। औ
ओमफ्रायो नोंथाङा बुंलांनाय बे मोनबा कालार मोनबा कालार बुंदोंमोन । मोना नोंथाङा?
औ औ नोंथां औ ।
दखनाखौ मोनसे कालारैल‌ दानाय जायो? ना गुबुन गुबुन कालार होननानैबो दानाय जायो, बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा?
बे गाबनि सायाव बरफ्रा बे मोनबा गाबखौ गाहायै बाहायो खिन्थु मोनसेल गाबजों बिसोर बांसिन मोनसेल गाबजों बिसोरो जिफोरखो दाया बिसोर । सोरो गोबां रं बिरं होनानै दायो आरो जेरै बिदन दखना बेयावहाय मा होनोमोनलाय दाउ उम खासि हाथाइ आगर होनानै खासि हाथाय जिनज्रि आगर बा मा खा बिदिनो आगर होनानै बिसोरो बिदन दखना दायो आरो बे बिदन दखनाया मोनसेल गाबजों जाया आरो ।
औ औ ।
बे बिदन दखनायाव गोबां रं बिरं होनाय जायो जे जेरै गोजा गुफुर गोसोम गोमो गोथां खायमा गाब गोबां गाब बाहायनानै बे दखनाखो मोनसे आबुं महर होयो । आरो बे दखन बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुन खुन्दुंजों लानाय जायो आरो जेरै मायदि खुन्दुंजोंबो बिसोरो दायो आरो बेबायदिनो मास्राइस पलेस्टार बेफोरजोंबो दानाय जायो नाथाय बर'फ्रा बां मायदि खुन्दुंजों दानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ बिसोरो दखनाखौ गावसोरनो दानानै लायोना?
औ बेसोर दखनाखौथ' बिसोर गावनो दानानै लायो आरो बिसोरो दखनाजों लानो थाखाय फास्रा जि फास्रा बाहायो।
औ औ औ आरो दखना गामसानि अनगायै आरो जोंनि ओ बर' हारिमुआव बरफोरनि गेजेराव आर'नाइ मुंनि बियो एसे फिसा माने बेखौ गोदोनायाव लानो थाखाय बाहायनाय जायो। नोंथाङा बेखौ बोरै बानायो बेनि सायाव बुंनो हागोन? गोन नामा?
आर'नाइ बे आर'नाइया गोदोनि दिनाव मा होनोमोनलाय बर' आइजोफोरा जेब्ला बर' जोहोलावफोरा दावहायाव थाङोमोन ना अब्ला बर' आइजोफोरा बेखौ हरसेयावनो खुन्दुं थुन थुननानै हरसेयावनो सोंनानै हर सेयावनो नो खनना दानानै सोरांनायनि सिगांनो दावहायाव थांनो नागिरनाय जोहोलावफोरनो खानानै हरनाय जायोमोन आरो। खिन्थु बे आर'नाइया दायो गोदान मुगायाव सोरबा आला मानसि गिदिर बा आलासिनो मान बाव नाय बेफोरबायदि हाबायाव बाहायनाय जायो आरो बे आर'नाइखो।
औ औ
आर'नाइ दानो थाखाय दखनाफोरखौ जेरै खुन्दुं थुननानै सोंनानै लायो बेबायदिनो दानाय जायो। आरो बे आर'नाइ आव गाहायै हाजो आगर बाहायनाय जायो। हाजो आगर, मावजि आफा, गेजेराव मावजि आफा होननानै जिं जिङाव हाजो आगर बाहायनाय जायो आरो। आर'नाइ बा गासै आर'नाइ आवनो हाजो आगरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बे आर'नाइखौ मोनसेल गाब होनानै मोनसेल गाब सोंनाय जायो। आरो बेयाव आगरखौ आगरनि गाब खौ गुबुन गुबुन होनाय जायो आरो। जाहाथे बे आगरा बे आरनायाव बेरखाङो । रोखायै रेफिखाङो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन होनाय जायो।
गुबुन गुबुन औ गुबुन गुबुन कालारजों सोंनानै गुबुन गुबुन गाब गाहोनाय जायो नामा नोंथां?
औ नोंथाङा बे बर' आइजो फोरा लानाय इन्दि फास्रानि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
इन्दि फास्राखौ बर'फोरा गावसोरनो दिहुननानै लायो। बिसोरो गिबियावहाय इन्दि एम्फौ फिसिनानै बिदिनो एम्फौखौ फिथोब थोबहोनानै बे फिथोबनि गेजेरजों ओह नो खुन्दुं खालामनानै बानायनाय जायो। बेखौ मिथि
औ औ औ
नोंथाङा बिनि सोमोन्दै साबसिन बुंनो हागोनदां बुंनानै होलाय
औ नोंथां मा होनोमोनलाय बे इन्दि फास्राखो बानायनो थाखाय जोङो गोदोनि दिनावथ बर' आइजो फोरा गावनो खुन्दुं लुयोमोन नाथाय दा गोदान मुगायाव हाथाय बाज बाजारफोराव बायनानैहाय दानाय जायो बे इन्दि सिखौ दानो थाखाय मा होनो इन्दि फास्राखौ दानो थाखाय बिसोरो खुन्दुं थुननानै लायो। माइदि होयो बबिनाव थुननानै लायो। बिनि उनाव सोङो। सोंखांनायनि उनाव बिसोरो नो खनो नो खननायनि उनाव इसानसालियाव थिखाङो थिखांनाय जायो आरो बेबायदिनो दानाय जायो अब्ला नोंथां जों दिनै बेसांखिनियावनो दोनथनसै नामा
औ दे
औ